औ
हेल'
खोनादोंना
औ खोनादों खोनादों
अब्ला जोंङो मबाइलनि बागै एसे सावरायनोसै नामा नोंथां
जायो जायो रायलाय जायो
अब्ला नोंसिनि जायगायाव मबाइलजों मबाइल बाहायनानै मा मा खालामनो हादों नोंथांमोननि जायगायावहाय खिन्थानो हागोन नामा नोंथांङा
अ हागोन हागोन हागोन दा जों मबाइल होननानै बुङोब्लाथ' बयबो मिथिखागौ मबाइला जोंनि बयनिबो आखाइ आखाइ ओ दंजोबखायो नंङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
म मबाइलनि गेजेरजोंबो जों गोबां दावगादों बुंनो थांङोबा ओ जिखुनु मुवायानो मोननै बिथिं थायो मोनसेया जाहैबाय मोजां आरो मोनसेया जाहैबाय गाज्रि थिग बेबादिनो मबाइलनि नि बेलायावबो बिदिनो जायफोरा मानि मोजां खामानियाव बाहायनो रोंदों बिसोरो मोजांङैनो बाहायनानै दावगालांनो हादों आरो जायफोरानाखि मबाइलफोरखौ बाहायनो रोंङाखै बिसोरो नितसय गाज्रि जानायखौनो जों नुनो मोन दों मबाइलनि गेजेरजों दा जोंनि गेजेराव मबेइला ओरैबादि जानानै दं जेन ओ साफ्रोमबो सुबुंंयानो जिखुनु खामानिखौ मबेइल नंङाबा जाया बादि खालामनानै लागासिनो दं आरो दा बुंनो थांङोबा मबाइलनि गेजेरजों गोबांङैनो दावगादोंबो आरो सोरबा सोरबा गोबां गाज्रि हाखरावबो गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनदों नंङा होमबा नोंथां दा जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो मब बेलनि जेनाखि बाहायथि बेयो गोबाङैनो सुबुंनि गेजेराव बाहायजागासिनो दं दा नोंथाङा नोंथां ओ मबेलनि फारसे जेनाखि दावगानाय बेनि फारसे माबाफोर बुंगोन नामा म बेलनि गेजेरजों मानसिफोरा माबायदि दावगागासिनो दं जोंनि बर'फोरनि गेजेराव
जोंनि बर'फोरनि गेजेरावथ' सोरबा सोरबा मोजाङै आवगायलांनो हादों मबाइल लानानै आरो खायसे खायसेया मबाइलजों सोरबा सोरबा गाज्रियावहाय गोग्लैनानै दङ बिनिनो जाहोन बिनि जाहोनानो जा दों सोरबा सोरबा मोजां मोजाङै बाहायनो रो-रोंनायफोरा मोजाङावहाय दावगानो हादों आरो जायफोर मानसिफोरा मोजाङै बाहायलांनो हायाखै बेफोरो गाज्रियै जालांनो हमगासिनो बेख खौ नुनो मोन्दों नोंथां
दा बुंनो थाङोबा मबाइलजोंबो गोबां दावगाबाय बर'फोरनि गेजेरावबो जेनेबा गोबां बर'फ्राबो इउटुबाव भ्लग भिडिय' खालामो फेसबुकाव भ्लग भिडिय' खालामो इन्स्टायाव रिल्स खालामो बेफोरनि गेजेरजों रांखान्थियारि मुलाम्फा मोननायबो जों नुनो मोन्दों दा बेल' नङा जेनेबा जों मबाइलनि गेजेरजों ओ नोंथांनि आखाइयाव फैसा केस गैयाब्लाबो जों बबेबा दखानाव माबा खाजा जायोब्लाबो नों केस होआलाबसिनो जों मब मबाइलनि गेजेरजों दसेनो अनलाइन पे खालामनायनि गेजेरजों माबा मोनसे जिनिस बायनो हायो आरो दा बेफोरो जाहैबाय जोंनि गेजेराव मबाइलनि जेनाखि मोजां बिथिं बेफोराव गोग्लैजोबो आरो आथिखालाव नुनो मोनसै जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौनो मबाइल लानानै गाज्रि अनलाइन गेम बेफोरनि फारसे ओ गोहोम खोख्लैनाय दा नोंथाङा बेफोरनि फारसे माबाफोर बुंगोन नामा उन्दै उन्दै गथ'फोरनि फारसे मबाइल लानायखौ
उन्दै उन्दै गथ'फोर मबाइल लानायखौथ' जोंबो नुनो मोनदों बिदिनो बिमा बिफानाव क्लास नाइन टेन फरायनायावनो मबाइल बिनानै बायदि रोखोमनि गेम गेलेनानै आरो कचिं क्लास लागोन होनना नानै मबाइल बिनानै बायदि रोखोमनि गेम गेलेनानै गावनि दा आवगायनांगौ जिउखौहाय गाज्रि खालामबोगासिनो दङ
औ औ
आरो बिनि थाखायनो जों उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ मोजाङावहाय लाबोनो थाखाय बुंनो हांगौ जायो
औ
आरो नोंथांमोननि जायगायावलाय गथ'फोरा माबायदियै मबाइल बाहायदों बेफोरखौ बुंनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन हागोन दा नोंथां बुंनाय बादिनो जोंनि बे जायगायावबो जेनेबा आथिखालावथ' गोबां अनलाइननि क्लास सोलिगासिनो नङा होमबा दानि जेनाखि क्लास नाइन टेनाव फरायनाय गथ'फोर बिथांमोना मबाइल नांगौ अनलाइन क्लास लानो मबाइलनि गोनांथि जादों होननानै बयबो माने बिमा बिफानाव मबाइलखौ बिनो हमदोंसै आरो जेरावनाखि बेस बिसोरो अनलाइन क्लास लानो मबाइल ओ बायनाया बिसोरो माने ओरैबायदि गेम अनलाइन गेम बा अफलाइन गेम बेफोरनि गोहोमावसो गोग्लैनानै बिसोरो जेनाखि क्लास लानांगौ बेफोरखौ क्लास खालामा लाबासिनो गावनि समखौ बेखारै हंगार हरनानै गावनि जेनाखि रोंनांगौ बा अनलाइन क्लास लानांगौ बेफोरखौ बावगारलांनो हमनायखौ नुनो मोनदों आरो दा बुंनो थाङोबा गासैनिबो न'खर न'खर मबाइलथ' थाजोबखासै आथिखालनि जेनाखि उन्दै उन्दै गथ'फोर बिसोरो माने मबाइलाव ओरैबादि एट्राेकटिभ जाबाय मानि बुंनोनो नांला आरो बिसोरो मानि मबाइलनि फारसे गासिखौबो मिथिनो हाज जोबनाय जायो आरो आथिखालावहाय उन्दै उन्दै गथ'फोरा दा बेफोरनि फारसे नोजोर होनांगौबा जों बिमा बिफानि फारसे दायथ' दं होननानै आं सानो आरो सासे उन्दै गथ'आनो जुदि बेबादि मबाइलजों एट्राकटिभ जायोबा जेब्ला बियोे देरै देरै देरनानै जेब्ला क्लास नाइन टेन फरायहैगोन अब्ला बिसोरो गावनि जेनाखि फरायनांगौ आयदा बेफोराव माने डाउन जागोन आरो बिसोरो हाख'वा हाख'वा जागोन मानोना बिसोरनि जेनाखि माइन्द बियो ओरैबायदि मबाइलजों सेट जानानै थायो माने बिसोरो ओ मबाइलखौल' थुनो लुबैनाय बादि जायो आरो जेनाखि आथिखालावथ' ससियेल मिडिया बा इउटुब फेसबुक इन्स्टा बेफोर ओरैबादि ओ जौगाखांगासिनो दं जे मोनसे जेनाखि नों इन्स्टा बोरलाबानो जेखि मोजां गाज्रि बेफोरबायदि रिल्स बा भिडिअ बेफोरखौ नुनो मोनो आरो अब्ला जों ओ सासे उन्दै गथ'खौ मबाइलनि गेजेरजों गाज्रि जानायखौबो रोखा फोरमान होनो हायो दा बेफोर खौ रैखाथि खालामनोबा जेनाखि जोंनि न'खरनि ओ बिमा बिफा बा न'खरनि गारजेन बेफोरनि आखायाव दायथ' थायो आरो नंगौना नोंथां औ औ दा बेफोरो जाहैबाय मबाइलनि गेजेरजों गाज्रि जानाय बिथिंफोर दा मोजांनि बेलायावबो जों दहाय एसे सावरायबोनाय बादि मोजांनि बेलायावबो गोबां दावगानायखौ नुनो मोनदों जेरै बर'फोरनि गेजेरावबो इउटुब बा फेसबुक बेफोरनि गेजेरजों ओ ब्लग भिडिय' बा जानाय भिडिय'बा माबा मोनसे रिल्स खालामनानै रांखान्थियारि आरजिनाय जों बेखौ नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
दा नोंथांमोननि जेनाखि ओ जायगाफ्राव एसे बेफोरनि गेजेरजों बा मबाइल लानाय इउटुब फेसबुक ओ दावगानायनि जेनाखि राहा लामा बेफोरबो नोंथांमोननि ओनसोलावबो जौगाखांगासिनो दं नामा।
जोंनि ओनसोलावबोथ' नुनो मोनगासिनो लासै लासैनो जौगागासिनो साफा सानैया बिदिनो आरो दासिमबो रां आरजिनो हायाखै आरो जौगानो इउटुब इन्स्टा फेसबुकफोराव बिदिनो लासै-लासै आवगायलांनो हमगासिनो।
औ।
आरो बांसिन उन्दै उन्दै गथ'फोरखौसो नुनो मोनगासिनो आरो ना। मबाइल लानानै गावनि गावनि
औ।
जौगानांगौ जिउखौहाय गाहायाव लाबोगासिनो बेखौ नुनो मोन्दों।
औ औ।
बिदिनो लामा सामायाव गेम गेलेनाय उन्दै-उन्दै गथ'फोर
औ औ।
बेफोरनो जोंनि ओनसोलाव आरोना।
दा होमबा नोंथांमोननि जायगा बा ओनसोलावबो बेफोरबादि मबाइलनि गाज्रि गोहोमनि साग्लोबनाया जागासिनो दं नामा नोंथां जेने बा बिफां साया बा बबेबा खनाफोराव गथ'फोरा ज' ज' थानानै मबाइल सेरो बा माबा मोनसे खालामो नामा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ। दा बेफोरो जाहैबाय जोंनि जेनाखि मबाइल बाहायनाय बेयो बेफोर गाज्रि गोहोम आरो जेनाखि गामि ओ ओनसोलाव बिफां साया बा बबेबा खनायाव उन्दै-उन्दै गथ'फोरा ज'-ज' गेम गेलनाय एबा
मानसि गेजेरजों अफलाइन माबा मोनसे गेम गेलेनाय बेफोरो गार आरो दा बेनो आरो जेनाखि ओ मोजां बेजों लोगोसे गाज्रिबो थायो गासिबो मुवाया मोननै बिथिं थाखायो नालाय मोनसेया मोजां आरो मोनसेया गाज्रि। दा जों मबाइलनि गेजेरजोंबो मोजां गाज्रि मोननै बिथिंखौ मोननो हायो आरो। नंगौ दा नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
औ। दा ओरैनो नोंथाङा जेनाखि मबाइल बेखौ नोंथाङा मोजांनि थाखाय बाहायगासिनो ना।
औ बाहायगासिनो मोजांनि थाखायनो। नांगौ नांगौ समाव मोजाङै बाहायदों बिदिनो लेखा फरायनायफोराव अबेखौेबा ग्रामारफोरावहाय नांगौ समावहाय गुगोलाव सार्च खालामनानै मोन-नायदों।
औ जोबोद मोजां। दा बेफोरनो आरो गंसे जेनाखि मबाइल ला बेखौ जेनाखि मोजां खामानियाव बाहायनोबा जों गावनो सांग्रांथि लाखिनांगोन। गाव माबेखौ बाहायोबा माबे समाव बाहायोबा माबेया गाज्रि जों बेखौ गावनो सानखांनो हानाय जानांगोन न नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां
दा होमबा नोंथां जोंना टाइमा फैयै फैयै जोब्बायानो
औ होमबा दोननोसै नामा नोंथां
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथां